औ खोनादोंना नोंथां?
नों खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
होमबा जाहा दिनै जिबायदि जोंङो सावरायनो हानाय टपिक बेखौ' होमबा जों जागांसै न नोंथां?
औ जागाय जायो नोंथां।
औ दे होमबा जोंङो लायनोसै बेबायदि जोंङो सावरायनो लानो थपिक बे जोंङो मोसौनि बागै बेखौ होमबा जोंङो जागायसैना। दे जोंङो मिथियोदि मोसौ मोसौखौ जोंङो माबायदि खामानियाव बाहायो एबा माबायदि हाबाफोराव बाहायो। बिनि बागै जोंङो दिनै सावरायगोन दि जेरै बि मोसौखौ जोंङो बेबायदि दुब्लिनि हाबाफोराव एबा गोदो दुब्लिनि हाबा मावनाय हाल एवनायफोराव जों बिदि बाहायोमोन नाथाय जोंङो दा नुनो मोनदोंदि
नोंथांङा एसे इन्टारनेट गोनांङाव थानो हागोन नामा? नोंहानि रावखौ खोनाबायनो मोनाखै औ खोनाबाय।
खोनादों नोंथां?
औ दायोसो खोनादों।
औ जेरै आं बुंलांखाबाय मोसौखौ जोङो गोदो गोबां खामानिफोराव बाहायोमोन जेरै हालेवनायफोराव जों बाहायोमोन नाथाय जायो जोङो नायनो थाङोबा दायो जों नुयोदि मोसौखौ जोङो फिनानै बेबायदि रां आरजिनो हायो जेरै जोङो मोसौ माब्रै माबासो फिनानै जोङो बेबायदि रां आरजिनानै जोङो गावनि न'खरखौ सुंथानो हायो आरो गोदो बेबायदि नङामोन गोदोबो जोङो फाननो हायोमोन नाथाय गोदो म बांसिन मानसिफोरा मोसौखौ बेबायदि खामानियाव बाहायोमोन। जेरै हाल एवनाय दुब्लिनि आबाद मावनाय आरो लोगोसे गोबां खेथि बा खाथियाव बाहायोमोन नाथाय जों दायो नुदोंदि मोसौखौ बांसिन मानसिफोरा लानानैबायदि देरहोनानै फानो आरो सोरबा सोर जेब्ला आदि लायो आरो आङो बेसांखौ बुंनानै दोनथ'बाय नोंथां माबाफोर बुंनो साननानै बुंनो हागोन
औ नोंगौ नों नोंथां बुंनाय बाथ्राफोरा सैथो मानो होनबा जों मोसौ होनबाथ' बयबो मिथिखायो मोसौआ बर' सुजोब जेरै जोङो मोसौजोंनो जोङो नायबोयोबोला गोदोनिफ्रायनो बेबायदि जेरै जों जानाय आबाद बे आबादखौ जोङो माइ बे माइ आबादखौ जोङो मोसौजोंनो मावोमोन। जेराव जोङो मोसौनि थाखायसो जोङो बेबायदि आबादखौ जोङो खालामनो हायोमोन गोदोनि दिनाव दानि बादि जेरै ट्रेक्टरफोर ट्रेक्टर बिदि मेसिन फोरफोरखौ जोङो मोननो थाङामोन ओमफ्राय दानि जुगावसो जोङो बिदि ट्रेक्टरफोरखौ जोङो मोननो थाङो गोदोनि समाव बिदि ट्रेक्टरफोरखौबो जोङो मोननो थाङामोन आरो बिदिनो ओ दुब्लिफोराव हालेवग्रा एबा जों गायनो थाखाय माइ गायो। बे-बे समाव जों हालेवनाय बिदि गोबां बिदि मेसिनफोरखौ जोङो मोननो थाङामोन। नाथाय दानि जुगावसो बिदि थाव टेलारफोर बिदिनो बायदि बायदि मेसिनफोरा दानि जुगावसो ओंखारदों। बिनिखायनो जों गोदोनि समाव बिदि मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोर मुल्यमानमोन दाबो मुल्यमानानो नाथ सिगांनि समाव लांथारगौ जायोमोन मानोना गोदोनि समाव बेबायदि बिदि हालेवनो थाखाय ओ थाव थेलारफोर एबा बिदि ट्रेक्टरफोर बिदि मेसिनफोर गैयामोन बेनि थाखायनो गासैनोबो बिदि आबाद खालामनो थाखाय मोसौआ जोबोर गोनांथारमोन आरो जोङो जायफोरा दायो गाइखेरफोर जोङो जे गाइखेरफोर बेफोरखौ जोङो लोङो बेफोरखौ जोङो मोसौनिफ्रायनो मोनो ओ बिदिनो मोसौ गैयामोनब्ला जोङो जोंनि बिदि प्रटिन जि गाइखेर बेखौ जोङो बेखौ जोङो। ओ मोननो मोननाय जानाय नङामोन जोङो नायनो नुनो मोनो। गाइखेरनिफ्रायनो बिदि गोबां बिदि बिदिनो गोबां जिनिसफोर बानायो। जानाय लोंनायनि फारसेखौ जों नायोबा नुनो मोनो जेरै जेरै बिदिनो जों मिस्थिफोरखौबो नायोबा जों नुनो मोनो। बे मिस्थिखौबो गाइखेर माखननिफ्रायनो बनायो बे गाइखेरखौबो जोङो मोसौनिफ्राय नो मोनो आरो बिदिनो मोसौनिफ्राय जुदि जोङो गाइखेरफोरखौ मोनामोनब्ला जोङो बेबायदि मिस्थिफोरखौबो जों बनायनो मोननाय नङामोन ओ बेखौ जोङो बिदिनो मैदा खिन्थाजोंबो बनायोब्ला बियो थावनाय नङा आरो गोथाव जानाय नङा जों गाइखेर माख'ननि थाखायसो मिस्थिखौबो जोङो गोथाव मोनजायो। बिदिनो जों नायनो थांबावोब्ला गाइखेरनिफ्रायनो गोबां बिदि प्रडाक्टफोरखौ जोङो बनायनायखौ नुनो मोनो। जेरै मोखाङाव लानाय क्रिमफोर एबा मोदोमाव लानाय क्रिमफोरखौ जोङो बाहायो। बिदिनो गाइखेरनिफ्रायबो गोबां बिदि मोदोमाव लांनाय क्रिमफोर। बिदिनो आथिं आखायाव लानाय क्रिमफोरखौ जोङो बनायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां बिदि मोजां बिदि भिटामिन एबा मोजां बेबायदि प्रटिनफोरखौ जोङो गाइखेरनिफ्राय यनो मोननो हायो मोसौवा जोंनो गोबां बिदि बिदिनो गोबां रैखाथिफोरखौ होबाय जेरै ओ जोङो गोबां बिदि माइ आबादल' नङा बिदिनो गोबां बिदि गुबुन आबाद मावनो थाखाय खालामनो थाखाय गोबां गोरान बिदि गोरान खेथि खालामनो थाखाय जोङो ओ हालेवनाय जायो सिगाङावनो। जोङो फानलु गायनो थाखायब्लाबो जेब्ला हाग्रा गुदुफोर थागोन एबा हास्राव हाफोर थागोन। एबा बिदिनो गोबां बिदि हाग्रा बंग्राफोर थागोन बेखौ जोङो जेब्ला एवगोन अब्लानिया जोङो बिदिनो जोंनि गायनो लानाय बिदिनो आबादफोरनि बागै जों नायोबा नुनो मोनो आबादफोर गायनो थाखाय जोङो हाल एवग्रोनाय जायो। आरो बिदिनो जोङो जानला मोनलायै जेब्ला जों एवालासेनो जेब्ला जों आबादफोरखौ गायगोन अब्ला जों नांगौ बिबांनि आबादफोरखौ मोननाय नङा आरो मोजां जानाय नङा। बिनिखायनो जोङो सिगाङावनो ओ सिगाङावनो आबाद खालामनो थाखाय जोङो हाल एवना लाग्रोनाया मोजां जायो। मानोना हाल एवब्लासो बिब्दिनो गोबां हा गोरा जाना थानाय एबा हास्राव हाफोरा जेब्ला जों एवगोन अब्ला आरो मोजां गायनो थाखाय एबा जों गायनो लानाय आबादफोरनि बिदिनो जोङो मोसौनिफ्रायनो गोबां गिदिर जेनेबा ओ मोसौनि बागै आंनो एसे बिजिरना होबावनो हागोन नामा नोंथां।
नंगौ जे बाथ्राफोर बुंलांबाय थारैनो गासै ओ मोजां बाथ्राफोरनो दा बुंलांबाय आङो नोंथांनिफाय बेबायदि नलेजफोरखौ मिथि मोनबाय जाय बाथ्राफोरखौ आङो मिथियामोन। नाथाय मोसौ-मोसौ होनबाथ' जों बयबो मिथियोदि मोसौनो जोङो गाइखेर मोननो हायो एबा बायदि रोखोम बुस्थुफोर जों बानायनो हायो। जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय मोसौजों जोङो मा मिस्टि बानायनो हायो आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि बेसादफोर जोङो बानायनो हायो। जेरै मोसौ मोसौ होनोबाथ' जोङो गोदो मोसौखौ बेबायदि नंगौ ओ टर एबा पावउटेलार गैयै खमाव जोङो जोबोर बाहायबाय हालि एवनाय आरो लोगोसे मा जोङो मोसौखौ जेब्ला जोङो गोदो हाले एवनानै माइ आबाद हाखाङोमोन माइ आबादखौ नानो थाखायबो जों मोसौखो बाहायोमोन। आरो दायो जों नुदों। आरो मोसौआ मा मोसौनि खिनाय जायखौ जों गोबोरखि होनना बुङो बे गोबोरखिनिफ्राय जोङो मिथिनो मोननाय बायदिबा एल पि जि गेस जावखौ जोङो लाव-लाव पेट्रलियाम गेस होनना बुंनाय जायो। बेखो ओ बनायनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों आरो लोगोसे मा मोसौ गाइखेर मोसौ गाइखेरखो जों मा खालामनो हायो मोसौ गाइखेरखो जोङो लोंनो हायो। जोंनि बडि एबा मोदोमाव जोङो प्रटिन मोननो हायो। आरो लोगोसे जोङो मिथिबावोदि मोसौआ जोंनि लागै बेबायदि गायखेरल' होआ जोंनि लागै बेबायदि न'खर बेंनायावबो जोबोर हाबा हायो मानो होनबा माबा मोनसे बेमारफोर जाब्र'बबा जोंहा मोसौ थाबा जोङो फाननो हायो। जों मोसौ फाननानै ओदटि केे सिक्सटि केे फिफटि केे मोनो। जायनि गेजेरजों जोंहा न'खराव बेमारफोर जाबा जोङो नायनो हायो एबा न'खरफ्राव बेबायदि सुंस'यो जोङो मिथिबावोदि दि मोसौ होनोबाथ' बेबायदि जों हालि एवनाय बा गाइखेर मोननाय बुस्थुल' नङा मोसौनिफ्राय जों गोबां बुस्थु जों बानायनो हायो जेरै मोसौ बिगुरजों जोङो दलफोर दामग्रा देग्रा बायनो हायो आरो लोगोसे जोङो ओ मोसौ मोसौनि गाइखेरजों जोङो गोबां रोखोमनि बेबायदि बेसादफोर जेरै क्रिम नंगौ थारैनो जोङो बेबायदि क्रिमफोर बनायनो हायो जेरै गोबां रोखोमनि क्रिमफोर दोङो जाय क्रिमफोराव बेबायदि मोसौ गाइखेरफोर लगायो आरो लोगोसे मोसौ गाइखेरजों मिस्थिबो बनायो। आरो नोंथां बुंलांखादों बे मोसौ मोसौ गाइखेरनिफ्रायनो मा गिबि गोबां गाइखेरफोर ब-बनायो बनायो आरो लोगोसे जों मिथियोदि मोसौआ जोंनिल' नङा गोबां आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे बेबायदि गोनां बेसाद